नोंथां औ नों थां खोनादों ना
हेल'
अ खोनादों न नोंथां
औ खोनादों नोंना आवाजा एसे लासै फैदो
औ नंगौ नामा औ
मा होनो दा आं नोंथां जो फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों दावबायनायनि बागै एसे सावरायनो नागिरदों औ नोंथाङा ओरैनो दावबाय दावबायनो थाङो ना थाङा
औ नोंथां आंबो बिदिनो दावबाय खाथि खालानि ओनसोलावनो दावबायनो थाङो
औ
थाङाबो जानो हागौ
औ आंबो दावबायनो थाङो दा नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा माबायदि जायगायाव दावबायनानै मो मोजां मोनो हाजो बायदि ओनसोलाव ना ओरैनो हायेन बायदि समान ओनसोलाव
औ नोंथां आंथ' बिदिनो जोंनि खाथि खालानिनो ओनसोलाव हाजो हायेन बेफोरदियावनो दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो नों थां नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगायाव दावबायहैखो नोंथां
औ आंबो बिब्दिनो जेनेबा हाजो बा नोगोरारि ओनसोलफोरावबो जोंना गोबां नायनांगौ दं नालाय
औ नंगौ औ औ दा नोंथाङा बिदिनो दाव बायनानै मा मा गियान आरजिनो हाखो नोंथां
दावबायनानै दावबायनानैथ' जों गोबां गोबां रोखोमनि गियान माने जों एसे रोंगौथि मोननाय जायो आरो औ जेरै जों दावबायनानै गोसोफोरखौ माब्लाबा एसे जिंगाफोराव थायो नालाय बेफोरफोरखो जों सुस्रांनो हायो दावबायनायनि गेजेरजों औ
गावफोराव थांफेरबाय ना?
औ सुकि दारागावफोराव थांफेरबाय
औ औ औ थारैनो ओ बेफोराव थांनानै नोंथाङा मा मा नुबोनो मोनखो एसे फ फोरमायदो नोंथां
औ बेफोराव थाङोब्ला जोङो दैमा दैसा बायदिसिना बिफां लाइफां लोगोसे हाजो ओनसोलफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बा दाउसिन दाउला बिदिनो जिब जुनारफोरबो नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ।
आरो नोंथाङा उम्म
औ नोंथां औ थांफेरबाय नोंथां आं बिदिनो जोंनि खाथिनि ओनसोलावनो थ थानाय मसलपुर पार्कआव मावजि पार्क होनो जायख औ‌ आरो बि बिदिनो सुग्लाय पार्काव नावकाता थिं बिथिं थांनो मोनबाय आरो औ। नोंथाङाबो जानो हाग
थां औ मा होनो नोंथाङा हाजोआरि ओनसोलाव दावबायनानै बांसिन मोजां मोनोना नोगोरारि ओनसोलफोराव दावबायनानै मोजां मोनो? मोनो जेराव माने पार्क बायदिसिना नुयो। बेफोराव बांसिन मोजां मोनो
थ' बिदिनो हाजोआरि जेने-जेन'बा जेरै दारागाव सुक दि बेफोरदियावनो थांनानै जोबोद मोजां मोनो आरो। मानो होनोब्ला बेयाव ओ दै बोहैनाय हाजो हाला दावउसिन दाउला बेफोरखौ गासैखौबो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ।
औ नंगौ नोंथाङाबो जानो हागौ ओ हाजो हालायावनो दावबायनानै मोजां मोनो।
औ हाजो हाला ओनसोलावनो दावबायना मोजां मोजां मोनो मानो होनोबा जोंना हाजोआारि ओनसोलफोराव एसे मिथिंगायारि नुथायबो नुनाय जायो लोगोसे जोंनि बारहावा फोराबो एसे मोजां थायो आरो। जेराव जों नोगोरफोराव थाङोब्ला बेफोरबायदि मिथिंगायारि बा बारहावाफोरा एसे मोजां गाज्रि जायो आरो। औ जेराव हां लानायफोराव जों एसे सुबिदा उसुबिदाबो मोननाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
फोरावबो नायनांगौ दं गोबां नायनांगौ गैया होनना बुङा। मानो होनोब्ला बेफोर जोङो गोबां जारिमिनारि नुफेरि बुस्थुफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो। औ औ जेनेबा जों बिजाब फोराव नुबोनाय बा खोना बोनाय बेफोरबायदि नुथाइफोरखौ जोङो नोगोरफोरावसो थांबा नुनो मोननाय जायो।
औ थारैनो नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा ओरैनो मा मा बेसेबांसो दावबायना फैखो बेसेबां जायगासो?
औ दावबायनायखौथ' हिसाब खालामनो बेफोरबायदि हिसाब खालामजोबनानै बुंनो हानाय नङा। औ
बिदिनो मानासफोराव थांफेरबायना नों
औ मानासफोराव थांफेरबाय। मानासआ जोंनि बारा गोजान जाया एसे एसे थांबानो मोनो आरो।
औ नंगौ औ नोंथां औ नोंथाङा मा मा नुबोनो हाखो मानासाव?
मानासआ जाबाय मोनसे
औ
हादोरारि नेसनेल पार्क आरो बियो।
औ थारैनो।
थाङोबा जों गोबां जिब जुनार नुनो मोननाय जायो। दावसिन दाउला जेरै दाउराइ, लोगोसे बेफोरबायदि नुफेरि दाउ सिन दावउलाफोरखो नुनो मोननाय जायो आरो। आरो जिब-जुनारनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला मैदेर, मोसा बा गान्दा थ'से गं गोनां गान्दा बेफोरखौ नुनाय जायो। औ नोंथाङा थांफेरबायना थांफेरा
औ नोंथां आंथ दा ओ मानासाव फथांफेरनाय जाया खै बिदिनो खाथि खालानि ओन फोरावनो आं दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो।
औ।
ओ बे साननैसोआव थांगोन होननानै एसे सान्दों आरो नोंथां औ नोंथाङा दा लोगोफोरजों दावबायहैयोना ना हारसिं ना नखरनि मानसिफोरजों दावबायहैयो?
औ माने बि दिनो दावबायनायाथ' गोबां रोखोमनि जायो। जेनेबा ना मालाबा फेमिलि न'खरजों थांनो गोनां जायो आरो माब्लाबा लोगोफोरजोंबो थांनाय जायो। आरो माब्लाबा हारसिंबो थांनो गोनां जायो।
औ नंगौ नोंथां दावबायनायाथ' जों औ। औ औ औ ओ दावबायनायाथ जों हारसिङैबाबो ओ सानफ्रोमबो दावबायनायानो जाख
औ औ जेनबा जों माबा बबबा बबेबा जायगानिफ्राय बबेबा दाब से जायगायाव थांनाय बेफोरबो मोनसे दावबायनायाव गोलैयो आरो औ औ।
नोंथाङा ओ मा मा मा गारिजों दावबायनानै मोजां साबसिन मोजां मोनो।
बिदिनो बाइक बा कारफोराव थांनानै मोजां मोनो नाथाय जोङो किसुम जागा लाना जागा माने बाइकफोरजों थांनो हाया बेफोराव जों ट्रेनफोरनि हेफाजाब लानो गोनां जायो आरो।
औ दा बिदिनो दावबायहैनायाव नोंथांमोनहाबो जानो हाग गौ लावखार ओंखाम जाहैयो।
औ लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो।
औ नंगौ ओ
दा लावखार ओंखाम जाहैनायाब माने बहुत रोखोमनि थायो जेनेबा ओ जायागायाव थांनानैबो संना जानो हायो। बा खायसे खायसेफोरा माने न'नि ट्राइबेल बानायनानै लांखानानै जाजाहैनाय जायो आरो औ उम माने बुम गोजोननाय फोरा बेलेग बेलेग जायो आरो आलो-आलादा आलादा।
औ नोंथां ओ नोंथाङा आसामनि बाहेरायाव थांफेरदों ना थांफेरा
औ आस आ आं आसामनि बाहेरायाव थांफेरनो मोनाखै दावबायनो औ इयुनफोराव थांनाय जायोबा थांसिगोन
औ थारैनो ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ भुटानफोरावबो थांफेरनो मोनाखै नङा होनबा?
औ भुटानाव औ भुटानाव थांफेरबाय भुटाना मानो होनोब्ला जोंनि साखाथियावनो थानाय नालाय।
औ औ औ औ ओ नोंथाङा बुंनो हागोनना औ नोंथाङा बुंनो हागोनना बेयाव मा मा थासारि जेन'बा बि बिसोरनि थासारिफोरा माबायदि माबोरैहाय एसे
औ भुटाननि बागै बुंनो थाङोब्ला माने ना भुटानावथ' बेफोरबाय बिदि जेनेबा बारहावाफोरा जोबोद मोजाङैनो थायो आरो बेयाव जेबो दाखोर दाला फोर नुनो मोना जों भुटाननि लामा ओनसोलफोराव गासिबो माने क्लिन फुरा साफा आजाना थायो आरो बेजों लोगोसे बेयाव गारि म क्टरनि बुंनो थाङोब्लाबो बेयाव गोबां रुल्स थायो माने नेमखान्थिफोरखौ जों मानिनानै सोलिनाय गोनां जायो आरो
औ औ थारैनो औ नंगौ औ बिसोरनि थासारिया जोबोद गोजोन सान्थि आरो औ
खोथा सोंनो सानदों औ नोंथांनि बायदिब्ला दावबायनाया मो जांना दावबायालासिनो थानाया मोजां जायो।
औ नोंथां ओ दावबायनाय होनोब्लाथ' जों दावबायनायानो दावबायनाया जोबोद मो जां मानो होनोब्ला जोङो दावबायनायजों लोगोसे जोबोद गियानबो आरजिनानै लानो हायो। मानो होनबा जोङो न' सिङाव थाबा जोङो जेबो बाथ्रा खोथा आरो जेबो गियानबो मोननो हाया। बेनिखायनो जों दावबायनाया जोबोद गोनांथि आरो नोंथां।
औ
औ नोंथांनि बादिब्ला दावबायनाया मोजां ना दावबायिया मोजां?
औ आंनि बायदिब्लाबो दावबायनाया मोजां।
औ नंगौ।
आरो नोंथाङा लोगोफोरजों थांनानै मोज मोजां मोनो ना बांसिन हारसिङै थांनानै दावबायनो मोजां मोनो?
औ नोंथां आंथ' हारसिं ओरैनोबाबो दावबायनाय जाखा थायो नाथाय लोगोफोरजों दावबायनायनि खुसियानो बेलेग जायो आरो नोंथां औ जोबोद गोजोननायबो मोनो। औ। बिदिनो जोङो ओ लोगोफोरजों दावबायहैनानै बिदिनो फिसा ओ लावखार ओंखाम जानाय बुङो जायखौ फिसा बिदिनो जाहैनाय जायो आरो न'आव संखानानै लाङो एबा ओ ओजों थांनानैबो संहैनाय जायो।
औ
औ
ओम माने बुंनो थाङोब्ला उम लोगोफोरजों थांनानै गो गोजोननाय मोननाय आरो हारसिं थांनानै गोजोननाय मोननाय बेनि गेजेराव गोबां फाराग जायो आरोना।
औ औ थारैनो नंगौ औ ओ लोगोफोरजों जोङो गावनि गोसोनि सुख खु दुखु गासिखौबो सावरायना हायो आरो हारसिंबा रो हारसिं सिरि-सिरि मा सोरजों मा रायलायगोन सोरजों मा मागोन जायो आरो
औ ओरैनो नोंथाङा मा मा माबायदि जायगायाव जेनेबा थांनो दावबायनो थांनो थाखाय नोंथाङा गारि मथरजों थाङो ना ट्रेन बास
औ नोंथां आंथ' बिदि ट्रेन बासजों थांफेरनाय जायाखै आङो बिदिनो ओ स्कुटि बा बाइक फोरजोंसो थांफेरनाय जादों आरो नोंथां।
औ नोंथाङा गोजान लामा दावबायना मोजां मोन ना खाथि लामा
औ बिदिनो ओ आंथ' बांसिन गोजान लामा नो दावबायनो मोजां मोनो नाथाय ओरै गोजान जायगायाव दावबाय हैैनो मोनफेराखै आरो बि दिनो खाथि खालायावनो दावबायनानै फैदों। औ नोंथाङा दा साननैसोआव बहाबाफोर दावबायहैनो होनना सानदों नामा?
औ आं सानदों ओ नै जुलाइ जुलाइ दानाव आं एसे बाइक गोजानाव थांनो होनना सानदों आरो। औ जेराव मेघालय शिलं बेफोराव माने गोबां नायनो गोनां
औ औ औ नंगौ औ औ नोंथाङा नोंथाङा बिदिनो फरायसालि निफ्रायबो दावबायनो थांफेरबायना नोंथां?
औ फरायसालिनिफ्राय दावबायनो थांफेरबाय। औ गोबां जायगायाव थांफेरबाय जेरै बुंनो थाङोब्ला जों धुबुरियाव धुबुरियाव थांफेरबाय। महामाया मन्दिर दं मोनसे बेयावबो थांफेरबाय लोगोसे ओजों उदालगुरि डिस ट्रिङाव दं। मोनसे भैरब कुन्द' पिकनिक माने लावखा र ओंखामा जाग्रा। औ बेयाव थांफेरबाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां थांफेरबाय। दा जायफोरखौ जों एसे बावनानै नानै थायो आरोना।
औ औ नंगौ। बिदिब्ला नोंथां औ औ नोंथां आंथ' बिदि फरायसालि निफ्राय ओरै थांफेरनो मोनाखै। खै नोंथां औ नंगौ। बिदिब्ला नोंथाङा जोंना समा
औ समाज औ दे गोजोनथों नोंथां।
औ दे गोजोनथों।